हेल'। औ।
ओ। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों थां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
दाथ' मावाखै मावनायालाय नोंथां ओरैनो जिरना दंलै नै सायायाव। बोथोरा बिराद गरम ना नोंथां?
औ नोंथां औ। अब्ला आङो नोंथांनो मोनसे जाहोनावसो बे फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ।
आङो नोंथांजों मोनसे आयदायावहायसो सावरायनो होननानै फन हरदोमोन गुसुङै बाबलो ओ दायो नोंथाङा ओ दसे समनि थाखाय फ्रिब्ला बा सम होनो हायोबा आङो सावरायनोसोमोन नोंथांजों।
औ सावरायजागोन नोंथां आंथ' दायो बरथ'मान फ्रियानो दंथ'यो दंनायालाय।
औ दायो आं सावरायगोन आयदायानो जाहैबाय ओ ओंख्रि ओंलानि सायाव सावरायगौमोन आरो आं नोंथां नोंजों। ससेसे गुसुंसे दायो बिदिनो ओंख्रि ओला बुंबाथ' गोबां रोखोमनि थायोना जोंनि ओ ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रिबो थायो मेर-गादागाद ओ आरो इदिनो दं बायदिसिना बायदिसिना दायो नोंथाङा बिनि सायाव औ बा मा मा ओंख्रि दं बा ओ बिदिनो उम मा-माजों संजायो मा मा रोखोम बेफोरखौ एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां ओंख्रि दं नङा होमबा नोंथां? जोंनि ट्रेडिस नेल ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो जेरै नारजिजों अमा अनलाजों दाउ जायो जेरै सबायजों दाउ गोबां माने रोखोमनि बेफोर ओंख्रिखौ जोङो माने जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो माने बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जानानै जों जोबोद मोजां मोनो। माने बर' फोरनि जेनबा ट्रेडसनेल ओंख्रि होनोबाथ' जोबो गोथाव नङा होमबा नोंथां? गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने सोलिबाय थादों आरोना बे ओंख्रिया। मानो होनोब्ला जोंनि सोलिबाय थानाय थासारि गोदोनिफ्राय ला मानै दासिमबो बे बे ओंख्रिखौ जों दा बो जानो हायो आरोना जोङो अनलाजों दाउजों होनोब्ला जों अनला अनलाजों जोङो दाउजों जायोब्ला जोङो अनलायाव जोङो मेवायबो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा? आं नोंथांनो अनला जों जों दाउजों बोरै जायो एसे फोरमायनानै होनोसै आरो ना नोंथां।
जेरै औ जोङो जेरै अनलाखौ जायो। जानोब्ला जोङो फासाव जोङो माइरंखौहाय जोङो सोमगोरना लानांगोन नङा होमबा? जोङो रुयैनि थाखाय जों माइरंखौ गुरै खालामगोरनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
नायनि उनाव दसे-दसेनि सोमखांनायनि उनावहाय जोङो माइरंखौहाय बोखांनानै जोङो उवाल एबा बेबिदिनो थबसिफोराव जोङो देनानै जों गुन्द्रा गुन्द्रि खामनानै जोङो लासिगोन आरो माइरंखौ। माइरंखौ जों गुनद्रा गुन्द्रि खामखांनायनि उनावहाय बेबिदिनो जमा खामनानै दोनसिगोन। दोननानै जोङो दोनथ'नानै जोङो फासआवहाय बेबिदिनो बेदरखौ जों संगोरना लायो। नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै दाउ बेखौ जोङो बेबिदिनो बुथारो। बुथारनानै जों नङा होमबा दाउखौ बिदिनो बुथारनानै नै गांफुयो जों गोदाना लासिगोन। गोदाखांनायनि उनावहाय बेबिदिनो ओ बेदरखौ जोङो फोसाबखांनायनि उनाव जों एवाना लासिगोन बेदरखौ। नङा होमबा नोथां?
औ सैथो।
जों बेबिदिनो ओ बेदरावथ' जों थेस जानायनि गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि होयो। नङा होमबा नोंथां? बायदिसिना बेबिदिनो रोखोमनि होआबाबो जोंनि बेदरफ्रा गोथाव जाया। नङा होमबा? जेरै जोङो सामब्राम होयो बानलु होयो, संख्रि होयो गोबां मस्ला मस्लि होनानै एबा बेबिदिनो ओ बिदिनो हालदै गोबां बेबिदिनो हाइजें बेफोर रोखोमनि होनानै माने गोबां थेस जानायनि होयो आरो जों बेफोरखौ।
औ।
औ बेफोरखौनि उनाव एवखांनायनि उनावहाय जोङो बै अनला देना लानायाव जोङो दै गुदुं खालामनानै जोङो बै अनला देनायखौहाय एबा माइरं देनायखौ जों होयो आरो दै गुदुङाव। होसनसिगोन दै गुदुंङाव होस सननानै जों जेनेबा बेखौहाय रुयहोनानै एबा बै लाथा लाथा जानाय समावहाय जोङो बेबिदिनो ओ औवा-औवा मेवाइ जेनबा औवा मेवखायथ' जोङो दाबायदि सिजोनाव जों मोननो हाय ओ जों हाजोनि औवा मेवाइ नङाब्ला जोंनि न'नि औवा मेवाइ एबा औवा बुरखानि माने बायदिसिना रोखोमनि औवा मेवाइफोर दं आरो ना गोबां। जों बेखौहाय मेवाय गोखै होनोबो। नङा होमबा नोंथां? जों बेखौनो मेवाय गो थुखौबो जों होयो एबा जों बे न'निखौबो जों होयो। गोबां माने बेफोरखौ होनानै जों ओमफाय बै बेदर एवनायखौहाय जों अनलायाव होसोन होसङो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो माने ओ जासिगोन आरो। ओमफाय बेबिदिनो खारैबो होयो। खारै खारै होनोब्लाथ' जों खारैखौ गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो। बेबिदिनो ओ जेरै थालेद फस्लाजों जेरै जों बनायनाय जायो थालेद सावनानै बेबिदि हाथ'फ्ला जों बेनिफाय हा ओ बै हाथ'फ्लाजों जोंङो सरनानै बेखौ मा बनायो आरो खारै एबा जों बै सबाय हानि सबाय बिनि ओ फोनायनि एबा बिनि ओ जाब्राजोंबो बेखौबो बिजोंबो सोरबाबा बनायो आरो ना।
मा होनोमोनलाय खारै बनायो। बेबिदिनो आरोना नोंथां औ आरो बुङो ब्लाथ' गोबां दङ बेबिदिनो ट्रेडिसनेल ओंख्रि अमाजों नारजि बेफोरखौबो बेबिदिनो माने गावनि स्टाइल एबा संनायनि स्टाइल थायो। नङा होमबा? गावबा गाव जेरै नारजिजों अमा नारजि नारजिखौबो जों जानोब्ला गोबां बेबिदिनो ओ नारजिखौ जों फोरानना लागोर नांगोन। नङा होमबा बै मा होनोमोनलाय? ओ फाथो फाथोखौ जों फोरानना लागोरनानि उनावसो जोङो बारा नारजि जागोन। नङा होनबा नोंथां? गोरान जायोब्लासो। औ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना नारजिजों अमाजों माबायदि सङो एबा माबायदि जानो मो नोंथाङा माबायदि जो जानानै माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। आङो ओ थां गुसुङैबाबो आङो फोरमायना होनो नाजानसै नोंथांनिसिम दायोहाय आंथ' नारजिजों अमाखौ जानानै नोंथां जोबोद गोथाव मोनो। बुङो बुङोब्ला अमाया आंनि फ्रेभ्रेट ओंख्रिबावसो नोंथां। आङो जिखुनु जाया मानो ओ अमाखौ माजोंहाय सङो ओ बेखौ अरजाया ओ आं अमा नालाय फेब्रेट नालाय आङो जोबोद मोजां मोनो जि जि जों ओंख्रिजों सङा मानो दायो नारजिजों अमा बुङोब्लाथ' नोंथां बुंनाय बायदियानो औ सैथो। ओ नोंथाङानो फोरमाय जोबखाबाय माबोरै माबोरै सङो दा बिदिनो नारजिखौ फोरानगोरनांगोन एबा ओ मोजाङै सुनानै लानानै उम बिदिनो ओ सान्दुङाव ओ दसे समनि थाखाय रानहोनांगोन मानांगोन। ओमफायहाय बिदिनो खारै खारै संनायावहाय दा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बयनाबो बयहाबो बेलेग बेलेग स्टाइलनि संनाय थायो आंथ' बेलेग स्टाइलजोंसो सङो दा बेखौ खिन्थाबा एसे गोबावबो जागोन। ओंखायनो आङो दा मोननैसो ओ जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुदफोरखौनो बुंबावसै बिदिनो बायदि बायदि जेरै ओ बयबो मिथिनो मोनो जे ओ ओ बेनि नामानो जाहैबाय एम्फौ लाथा होननाय आरो ना। एमफौ ला अनलाजों एम हाबा बिदिनो ओ द्राय फ्रायैबो सङो एम्फौखौ। ओ एम्फौवानो जाहैबाय ओ इन्दि बिलायावहाय उम बा रोखोम रोखोमनि बेलायावहाय थांना थानाय ओ फिसा जिनिस आरोना। ओ बे ओ बिलायफोरावल' थांना थायो आरो। ओ दा नुनो मोनो। ओ बे गोबां ओ फेमस जालांगासिनो दं बे एम्फौ लाथा होन्नाया। दा बयबो जानो हमगासिनो दं बे बारा जायामोन बा माखासे मानसिफोरा मिनथिनोनो मोनामोन जे बिदि एम्फौ लाथाखौबो जायो होननानै। दा जोंनिफायसो नुनानै सोलोंनो ओ हमदों आ जा बा जानायखौ बिसोरो दा बिदिनो बायदि बायदि दं जेरै सबायजों साम' ओ अनलाजों दाउ आरो औवा मेवाइजों अमा रुनायखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ औवा मेवाइखौथ' जोङो औवानिफायनो ओ मोनो। ओ बांद्राय खस्थ'बो नाङा बे ओंख्रिखौ संनो एसे सिम्पोल ओबो बे औवा मेवायजोंहाय अमा रुनायाहाय बारा मस्ला मस्लिबो नाङा बारा थावबो नाङा मानोबा बेखौ ओ औवा मेवाइजोंसो रुयो नालाय। बियो एकदम बुङोबा नेचोरेलबो जाहैबाय देहानि थाखायबो जोबो द मोजां। ओ हेल्दि थायो मानसिया बा ओरै गोरायै थायो बेखौ जाब्ला। आरो बारा बिदिनो ओ बेखौथ' उवा मेवाइखोथ' उम जायगा जायगा गाम बा गामि गामि मोनलाबायो औ औवानिफायनो सोमजियो नालाय। औवा मेवाया बारा खस्थ'बो जानांगौ गैया ओ बे ओंख्रिखौ संनायाव। दा सबायजों साम'खौबो ओ सङो गोबां मानसिफ्रानो। दा बेबो जोंनि ट्रेडिसनेल फुडआव दं। सबायजों साम'आहाय ओ बेखौ संनोबाथाय थ' आ फास्ट आवनो जोङो
औ
सबाइ बे सबाइया बेथ' गथा गथा जाहैबाय नालाय जोङो उनना लाग्रोनांगोन मिक्सारफोराव बा ओरै उवाल फोरावबो देनो हायोबा औ नोंथां। हेलौ थाखाय आं औ नोंथां औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ। नोंथांनिफाय ओ गोबां लानो हाबाय
औ औ जागोन दे नोंथां होमबा।